हेलौ औ खोनाबायना नोंथां अ ओ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो मोनाबिलि ह मोनाबिलि हरनि ओ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना
औ दं नोंथां
अ बिब्दिबा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोनना
औ हागोन नोंथां
अ बिदिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै हागोनना नोंथां औ जों ओ मैगं थाइगंनि आयदायाव जे मैगं थाइगं न'आव मोननाय मैगं थाइगं आरो हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंनि ओ सायाव सावरायनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां मोनो हाया जानो
औ दे नोंथां बुंनायसाय जों न'आव मा मा मैगं मैगंखौ मोनो आरो हाग्रायाव मा मा रोखोमनि मैगंखौ मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनायसै
औ औ जेरै दाथ दैज्लां बोथोराव जोङो न'आवनो गायनानै बा फोनानै जों मोननो हायो जेरै मैथा बांगाल मैथा गोखै भिन्दि बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मैगं बेखौ माने जों गायोबा मोननो हायो आरो नोंथां जेरै खांख्रिखला सबाइ बिमा, पटल बेफोरबायदिखौ मोननो हायो आरोखि
औ
ओरै आं मोननैसो माने हाग्रानि मैगं मोननो मोननायखौ आं माने फोरमायनो सानो आरो जेरै थास आइथें बा बिबार जेरै जोङो पानिकलम नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङो आं बे खौ मिथिला जोंनि ओनसोलाव जेरै पानि कलम होननानै मोनथियो आरो जेरै गायनाय फोथाराव जों मोननो हायो जेरै सिफुं मैगं जारिबिलाइ मानिमुनि गेदेर फिसा दं नालाय बेफोरखौ मोनो जेरै दाथ मोननो थाङा जेरै एसे थान्दा बोथोराव जोङो खोमा बिबारखौ मोननो हायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायोना खोमा बिबारखौ
औ जायो नोंथां जोंनिखिजाया बिराद खम बिबांनि मोनो खिन्थु ओ जोबोद ओ मैलु गोनां होननानै बुंनांगो जोंना बेखौ ओ बिराद खम बिबाङै मोनो आरो जोंना हाजो हालायाव बांसिन मोनो नालाय
औ औ औ
औ
नोंथांनिफ्राय दां एसे मोनथिनो लुबैयो आरोखि ओ नोंथांमोनथि हाग्रायाव मा मा मैगंखौ मोननो हायो जा न'वाव मा मा मैगंखौ गायना मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ औ हागोन औ जोंना मैगं होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना बोथोर लायै बोथोर जाग्रा बा मोनग्रा मैगं ओ जोंना बो थोर ओ लायो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ मोनो जेरै दैज्लां बो थोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ मोनो आरो मेसें बोथोराव गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमफोरनि ओ मैगंखौ मोनो जोंना थिग बेबायदिनो जोंना दा जों बर्थमान सलिबाय थानाय जे दैज्लां बोथोर दैज्लांथोराव जोंना मा खासे गोबां रोखोमनि बिबां जाय दो दै ओ दै गोबां दैनि गोनांथि जायो बैफोर दैनि गोनां थि जानाय मैगंफोरखौ जों मोनो जेरै मैथा आ मैथा ओ खुमब्रा ओ जोगोनार ओ जोगोनारखौथ जों ओ बांसि न मेसें बोथोराव मावनाय जायो ओ जोंना बिदिनो गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग ओ बायदि रोखोमनि मैगं फोरखौ जों दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो ओ नाथाय जोंना ओ मेसें बोथोर ओ मेसें बोथोराव जोंना बांसिन ओ सबसे बांसिन जोंना मैगं मोननाय जायो जेरै लाइ, लाफा, मुला, आलु, सबाइ, बेसर बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ न'वाव मोननाय मैगंफोरखौ जोङो गायनानै मोननो हायो माने। ओ जोंना न'वावथ' जोङो मोननाय होननानै बुङोब्ला बांसिन गायनाय बा फोननाय मैगंखौनो बुङो जोंना ओरैनो न'वाव सरासनस्रा मैगंखौ मोना। गायाब्ला जों मैगं फोरखौ मोना नाथाय हाग्रायाव जोंना जानला मेनला गायगुलायनो गोनांथि गैया। जोंना बैफोरनिफ्रायनो माने जोंना ओरैनो ओरै मोननो हायो माने जोंना जेरै था स' बिबारानो होन ओ हाग्रानि थास' आथिङानो होन जेरै औवानि मेवाइ हाजोनि औवानि मेवायानो होन बिदिनो बेलेग बेलेग गोबां रोखोमनि ओ थालिर मैखुनानो होन हाजोनि थालिर जे मै मैखुन मोनो। बैनिफ्राय जोङो मा ओ माखासे भिटामिन बा जानो ओ जायोब्ला गोबां रोखोमनि भिटामिन मोननो हायो। आरो जोंना मा हाजोआव जोंना मेवाइ जे मोनो मेवाइखौ जोंना मा आसार खालामनानै। जोंना गोबाव समसिमबो जानो हायो हाजोनि मेवाइआ जोंना। गोबाव दोनोब्ला जोंना गोखै मोजां जायो। आंआआरो हाजोआव जे गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग रोखोम रोखोमनि मैगं मोनो जेरै थागुना मोनो बिदिनो माखासे मैगं फोर जे नोंथाङा बुंदों खमा बिलाइ खमा बिलाइयाबो ओ जोंना गोबां ओ गोथाव जायो जे मैगं ओ माखासे मैगंफोरजों संफानायाव होयोब्ला जोंना जेरै अनला बिदिनो गोबां रोखोम गुबुन गुबुन ओ मैगंफोराव होदेरोब्ला जोंना गोबां गोथाव जायो आरो जोंना जे ओ न'वाव मोननाय मैगंफोराथ' जोंना ओरैनो ओ बेसेन गोसाखायानो मानोना जोंना गोबां जायगाफोराव मैगंनि बिजनेस मावो मैगं गायनानैनो। गोबां रां खामायो गोबां जायगाफोरावहाय। न'आव मोननाय जेफोर मैगंफोर बैफोर मैगंफोरा। गोबां माने ओ बाहाय जायो। हाग्रायाव मोननाया एसे खम बिबांनि जोंना नुनो मोनो आरो माखासे मैगं फोरा माने हाग्रायाव मोननाया बांसिन बेसेन गोसा जायो मानोना गोबां खम बिबांनि मोनाने जोंना मैगंखौ न'आव मोननाय मैगंफोरखौ जोंना गाव गावनि न'आवनो गायबानो मोनो नालाय। एसे बेसेनफोरा ओ एभेलेबेल जानायनि थाखाय माने बेसेनफोरा खम जायो। जेरै जोंना औवा औवा मेवाइ थालिर मैखुन ख'मा बिबार बैफोरबायदि माने ओ मैगंफ्रा जोबो बोद बेसेन गोसा जायो आरो आरो जोंना गाव गावनि देहानि थाखाय जोबोद माने भिटामिन गोनां होयो। भिटामिन होयो आरो जोंना जोंना न'आव। फिसिनाय मैगंफोराथ' ओ जोंना ओरैनो। बांसिनानो सरासनस्रासोबावनो नुनो मोनसै। सै सोरबा सोरबा माने गोबां बिबांनि मैगंफोर गायो। जेरै जोंना बिलाहि बिलाहि गायो आलु गायो। ओ आरो जोंना मा सबाय गायो सिबिं गायो गोबां। गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ गायो आरो जोंना। सोरबा सोरबा बिराद बुरजा बुरजा गायनानै बैनिफ्रायनो माने फाननानै रांखानथियारि हेफाजाब लानो हायो आरो ओ जोंना न'खराव गोनां जानाय ओ
औ
मुवाफोरखौ सुफुंनानै
औ
फरायनानै जुदि साख्रि मोनाब्ला जोंना बे बेफार फालांगि मैगं मैला गायनानैनो बेफार फालांगि खालामनानैनो जोंना मा जिउ राहा खुंनो हायो आरो जोंना मा गासिबो लेखा फरायबानो साख्रि मोनथारो बे नङानालाय बेनिखायनो जोंना मा मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो गोबां सुबुंफ्रा दानि जुगाव माने न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ नोंथाङा ओ नोंथाङाबो फंनैसो ओ मैगं मैगं थाइगं गायनानै जे बेफार फालांगि खालामनानै रांखानथियारि जे मुलामफा मोननो हायो नोंथांमोनथिं जोंना मा मा मैगंखौ गायनानै बांसिन बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा नोंथां जोंनियाव ओरै बाख्रा हा गैया नालाय बेबायदि माने गोबां आबाद खालामनो हाया आरोखि एसे जोंना एसे गोथौ नालाय जायगाया बेखायनो बेफोरबायदि मेसें बोथोर दैज्लांनिखौथ बुंनो नांखाया नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा दै जायो बेफोरबायदि मैगंखौ गखयनानै जानो हाया आरोखि एसे न'नि जायगायाव बा न'नि हायाव एसे एनै गायनानै जानो मोनो आरो नोंथां जेरै मेसें बोथोरावथ जों जोंनिया ओरै लाइ लाफाखौ फोननानै मोनजायो आरोखि न'आव बेफोरबायदि माने आबाद बेफार फालांगि खालामनो जोंहा हानाय मोनथाय गैया आरोखि बे हानि थाखाय आरोना जेरै जोंहा जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय बाख्रा हा गैया नालाय बेखायनो आबादखौ माने खालामनो हाया आरोखि
औ औ औ नंगौ नोंथां ओ जोंना मैगं थाइगं गायनो थाखाय जोंना गोबां ओ हानि गोनांथि जायो हा खालिनि गोनांथि जायो गोबां आरो जोंना माखासे हा फोरा माने जोंना गायबाबो मैगंफ्रा जाया जेरै रानस्राव जायगाफोराव जोंना मैगं थाइगं गायबाबो जोंना माने जाहोनो हाया बालाबारि जायगाफ्राव जोंना मैगं थाइगं गायबाबो जोंना जाहोनो हाया बेनिखायनो दा जोंना मैगं थाइगं गायनो थाखायबो जोंना माखासे हानि भेलु बा हासार गोनां हा जाथारनांगोन जोंना बांद्राय दै थाबाय दिदोम दै थाबाय थानाय जायगाफोराव जोंना मैगं थाइगं गायोब्ला जोंना मा मैगं थाइगङा जाया बेनिथाखायनो जोंना मैगं थाइगंखौ जोंना जानो थाखायल गायनो हानाय जायो जायफोराव जोंना मा हाफोरा खम हासारफोरा खम बेफोरबायदि जायगायाव जोंना जानो थाखायल गायनानै लायो आरो गोबां जायगाफोराव नाथाय गोबां जायगाफोराव माने जों नुनो मोनो जायबायायदि जायगाफोराव हासार गोनां बा दैमा सेेर फुलुं गोनां दैमाजों जे फुलुंफैयो बेफोरबायदि जाय गायाव माने जोंना मैगं थाइगंखौ गायोब्ला जोंना गोबां बिबांनि मैगं थाइगं मोननो हायो आरो बै मैगं मोननायजोंनो जोंना मा मुलाम्फा जायो नङाब्ला जोंना मैगङा जोंना गायनानै गायसे गायनानै जुदि जोङो मा मैगंनि बिबां बा फिथ मैगंनि फिथाइ जे बिबारफोर बेफोरखौ मोनाब्ला जोङो मा जोंहा गायनायनि जेबो लाब जाया जोंहा खहासो जायो जोंनि समनिबो खहा जायो आरो लोगोसे गावनि खस्थ देहायाबो खहा जायो आरोना नोंथां औ औ बिनि थाखायनो माने जोंना मा गोबां रोखोमनि मुलाम्फाखौ नायनानै दाब दाब जायगायावहाय जोंना मैगंखौ गायो आरो जोंना
औ औ औ
आरो जोंना नाथाय जोंना मा ओ हाग्रानि थाखाय जोंना हाग्रानि जे हाग्रायाव मोननाय मैगंफोर बैफोर मैगंफोरा जोंना ओरैनो सोमजिखाङो आरो जायफोर जायगाफोराव हासार गोनां हा फोर दं जेरै हाजोफोर दैमा सेरफोर बा अबेबा फुलुंगोनां हाफोर बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय जोंना थास'फोरा जोंना हाग्रानि जे थास' बुङो बैफोर जोंना ओरैनो सोमजिखाङो आरो जोंना माखासे दिंखियाबो बुङो जोंना दिंखियाखौबो गोबां ओ जायगाफोरावनो जोंना लामा सामा हाग्रा बो बंग्रा बेफोरावनो जोंना दिंखियाफोरखौ नुयो जों दिंखिया बिलाइनि फ्राय जोंना मा दिंखियानिफ्राय ओंखायनो जे बिजौ गोरलै गोरलै बैखफोरखौ जों जानाय बे खौबो नुनो मोना।
औ
आरो जोंना मा माखासे बेलेग जेरै ओ बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि हाग्रायाव मोननाय मैगंफोर दं। जों जे नामखौसो मिथियाना नोंथां नाथाय जों गोबां रोखोमनि ओं गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों हाग्रानिफ्रायबो बुथुमनानै जायो जेरै खिफ बेन्दोंआनो होन जे जों उदै सानायाव जोंना जे ओ गोबां ओ जोंना। खामानि होयो जोंखै जाय जाय जों खिफि बेन्दों होननानै बुङो। नोंथांमोननिखाय मा बुङो ओ मिथिथ'ला आङो जे जोंखौ जायि खाफि बेन्दों होननानै बुङो बैफोरबायदि मैगंफोरा जोंना मा संनानै जाजाथाव आरोना। बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि बे देहाफोरा माखासे बेमार आजारफोराबो खारो। आरो जोंना ओ बिदिनो जोंना ओ सेवालि बिबार होनो जे खार' खान्दाय बिबार होनो जे बैफोरखौ जायोब्ला जोंना मुदुमफुल बिबार होनो जे बेफोरखौ जायोब्ला जोंना मा जोंनि देहानि माखासे बेरामफोरा हामो आरो औ
नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां ओं औ नोंथां जोङो जोंना मैगं थाइगं औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो माने गोबां मैगं थाइगंनि बागै मिथिनो मोनबाय। हाग्रायाव जे मा मैगं मैगं थायो आरो नोंसोरनिखि मा मा मैगंखौ मा मा मुं होनो। फोरखौ ओ गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर जासिनाय थाहरबाय।
औ